औ मा खालामदों?
ओ नोंथां औ जिरायनानै दं औ। औ औ नै नों नै मिनिट बुं आं नै मोन मिथिबाय
हा
नों नै मिनिट बुं आं नै मिनिट बुंगोन नों नै मिनिट आ दस मिनिटआव फोजोबगोन आरो
जागोन दे दिनै होमबा जों नोंथां बे आबादनि सायाव सावरायनोसै जेन'बा बर'फोरा मा मा बाद गायो बेफोरनि सायावस। सावरायनोसै आरो आबादजों बोरै जों रांखान्थि आरजिनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
आबादनि सायाव
औ
इदि रायलाय लायाबाबो जागोन दायरेक
औ डाइरेक्ट दे जों जों बिदि जेनेबा आबाद मावो जोंबा जों बर'फोरा। जोङोथ' माइयानो जेनेबा माइ आबादानो जोंनि थाखाय मा होनना बुंगोन। जिउ राहा जोंनि बेकबन आरो बर' बाबानिनो बियो माइ आबाद । जों मा साफ्रोमबो जेनेबा जोंनि सेभेेनटि पारसेन्टनो माइ आबादजों गोसो सोनारनानै थायो जोंनि बर' हारिया। उम्म माइ आफाद माइ आबादजों जेनेबा जोङो गोबां माइ सालि माइ माइब्रा माइ जोसा आरो आइ जं बाहादुर ओफाय सनाजुलि बिदिनो गोबां जों रोखोमनि आबाद माइ आबादखो मावो। ओ बिदिनो जोंङो गोबां दा आथिखालाव जोङो ओ माइ आबादखौ मावबाथ जोङो गिबियावनो जों सोमग्रोनानैसो लानांगोन नङा होमबा सोमग्रोनानै लानांगोन सानब्रै सामबा दैयाव सोमना दोननानै बोरियाव दिखांफिननानै बेखौ जोङो ओ साननैसो दोननानै गाजा ओंखारोबा बि नोङो हाखौ गुलि गुलि खालामखांनायनि उनाव जोङो हासो हाखौ फेसेवखांनायनि उनाव बेखौ जोङो फोनाय जायो नङा होमबा? बिनिफ्रायसो जों बे आबादखौ ओ फो खोथिया थिलि फोनाय जायो खोथिया फोनायनि उनावसो जोङो फथारटि टारथिफाइभ देसनि उनाव जोंङो हाखौ फुफैनानै जोङो गायो नोंसोरनिथिं माबोरै खालामो होमबा नोंथां मिथियो
बेनो सेम
औ जेमोन आरो दा आथिखालाव जों नुनो मोनदों दा माइ आबादजों ओ दा माइ आबादखौलै जोंनि थिं डायरेक सारि सनारे ना सनालि माबाजोंसो आसारि फोयोखायसो डाइरेक्ट आसारि माने डायरेक्ट माने गायलाय गुलाय गैला आरो डाइरेक्ट फोखायो आरो। जेरैबायसो डाइरेक फोखायो। गायनाय फुनाय मानसि खम जालांनायनि थाखायनो जोंनिया डाइरेक्टनिया डाइरेक्ट फोखायो आरो।
आदसा डाइरेक्ट बाथ आ माबाया माइआनो खम ओंखारगोनदां रा
गोबां फसल मोननो हायो जोंहा बोसोरथाम जाबाय। गायनायनिख्रुय एसे बारा जायो आरो। गोबां जायगायाव फो थैनो टान मोन्दोंमोन नाथाय जोंहा एक्सपिरियेन्स जाबाय जोंहा जों गावनो गायो जेथिया।
ओ दायरेक दायरेक फोखायो आरो फोखायो आरो
ओ औ जोंहा देग्लाय-देग्लाय जोंहा फन्द्र बिघा फोखागोन।
बा बोसोरसो जाबाय माने जागायफिनो आरोना माइखौ खोथियाखौ फोखाबाय। फो फोफिनाक' खनसे गायफिनो आरो बेखोनो फुफिननानै खोथिया फुनायखोदि फुफिनबाय बिखो गायफिनलायबाय आरो इदि जानिया
अ जोंनिया दानिया डाइरेक्टसो फोखायो वान टाइम बिगास बिगासे हायाव तिनि किलु नांगो आरो तिन किलु खाथि बा सारि किल बिरहम नांगौ जायो आरो। जेनबा बिगासेयाव माइखो आरो
ओ
अमबा नोंङो जोंहा फन्द्र बिगा बिस बिगा जोंहा देग्लाय फोखागोन आरो।
ओ दारेख खा आरो।
डाइरेक्ट फोखागोन आरो
ओ मा माय गायो नोंथाङा?
ओ दा जोंहा बे आसारि होननानै बुंङो बेखो सनालि -सनालि माइ नामा?
बेलेग माइ गायबा जागोन जाया?
बेलेग माइ गायबान जायो ।
दा दायरेक फोखाबा
ओ दाइरेक्ट फोखायो आरो जोङो बेयाव फुला फुलि गैला बिद बिदिनो बिफां ओंखारबाय बिदिनो माइ ओंखारबाय ।
आदसा। ओमफ्राय फसला फस फसलफोरा खम बारा इदि बि
गायनायनिख्रैसो मोजां जादो जानाया गायनायनिख्रैसो। नों जेनबा फन्द्र मन अथ थ्र मन बिस मन बे रखम मोनो आरो जों बिगास जायाव बिनिख्रै बारा। जानांगौ होनबानो जायाबां
इ-इद इदि आबाद मावनाया खैबो जागोन नोंथांङा माने दाइरेक्ट फोखानाया माइ आबाद मावनाया थाम बोसोर ए जोंहा जोंहा ना माने आरो ना। आंथ माइ गायनायनि बागै बारा मिथिया। बावै माइ गारना जागाय जागायनाय खिन्थिगोन ना जागाय फिननायालै उम जागाय। दासो गायोलै जाहा
अ अ
खम दोंङो ना?
औ।
यिनिखाया ओम बाहाय बाबो बाराव ओंखारगोन होननानै ।
उम जायो बिदि गायबाबो । जोंहा गोदो बिदि खामोमोन दानियाथ आरो गायनाय फुनायबो खम मानसि जालांबाय ना हाजिरा मावग्रा मानसि मोनिन थाखाय बे खामानिखौ मावलांग्रा जाबाय आरो जोंनिफ्राय गामि गामियावनो जोंनि ओनसोलाव। प्राय प्राय गामियावनो बिदि गायनाय फुनायखौ खालामो ।
जोंनि ओनसो ला माने इदि गायफेराखै आरो नु फेराखै आङो गायनाय उम
आरो जोङो बेजों माइ आबाद जोंबो जों सोनारा जोङो मेगं थाइगं जेरै जिखा पथल जुखाम जुखामा आबादबो मावो जोंनिथिं जुखाम जुखामदोथ' आरो माइनि ख्रै बांसिनसो दाबल रां आरजिनो हायो। जुखाम आबादजों नोङो जु खामखौ जुदि गायोबोला बिगासेयाव जोङो पन्द्र' कुवन्टेल बिस कुवन्टेल दिहुनो हाबोला जोंहा लाब दों आरो। जुखाम आबाद। औ नोंसिनि जाय जुखाम आबाद मावो ना मावा?
जुखाम आबाद इदि मावा जोंनि जाम
मावाना होमबा माइ गायखांनायनि उनाव नोंसोरनि हायाबो गोग्लैसोना थानाय जायो आरो ।
जुखाम आबादखौ मावा बेलेग आबाद मावो
अ बे-बेसर फोनाय बे - सर आबाद नङा होमबा माइ गायखांनायाव बेसर आबाद गायबाय बिथिं सोरबा ओ सोरबा बिथिं सबाय फोगोन नङा ओमबा?
ओ बेसरखो दुइ बिघा
उम दुइ बिघा फैयोबोला नोङो दुइ कुन टेल देर कुवन्टेल मोननांगौ मानिया नोंहा प्रफिट जायो आरो सारि कुइन्टेल मोनबा मोजां प्रफिट नोंथां
मोसौनि थाखा खाय हानो नागिरालै जोंनि जा बारा फोनो मोसौ एगारना ना होयोना उम ।
दा बिदिनो आबाद आ ओंख्रिथ' जा जाबाय। औ
ओम।
आरो नोंसोरथिं माया बेसां दाम सोलिबाय दं माइआ दायो?
माया खम जागोनलै आं दा माने बाहेरावसो दोङो ना?
औ नङा ओरैनो बुं ओरैनो बुंजाहैगोन आरो। जेबो
ओरैनो दाथ दाम जागोनदांलै
अ औ दा पुराना औ दा पुराना औ पुराना दा जोंनिथिं आत खम आरो बिनि बारा होआ बाहादुरमायफोर औ। बिदि सोलिबाय थादों आरो मारकेटआव औ।
जोंङो माने रनजित ए ओ रनजित गायबाय देग्लाय मा बाहादुर गायगोन आंलाय।
औ बाहादुरा रन्जितनिख्रुइ बारा जायो हला हायाव बांसिन बे मु
माने जोंनि जा माने माबा । प्रब्लेम दं माने। मैदेर फैयोना जालांजोबनो नागिरो बेनिखाय दा बाहादुर बाहादुर माइ गायबाथाय दा थाब ओंखारा। मोना दा ओम इसे लिर
बोथोरखौ लानानै गायनो गोनां जायो आरोना ।
उम्म उम्म बोसो बोसोरसे बोसोरनै जाबाय मैदेर फैयाखै । माने बो बोसोरनै जालांदोलै बिराद जालांदो गोगोमनो। सेस खालाय जोबखादों माने दायरेख फायो आरो ना मिथिंखायो मैदेरा हाय टाइमखो
औ
उम दुर्गा फुजा बिदियाव जायो फायोमोनलै। माने माइ हागोन माइ मोनांबानो मोनस्लाबैयावनो फैयो माने
औ औ।
ओम।
थिगानो बिदिनो जोङो आबादखौ मावना मावलांबाय थानांगोन नङा होमबा नों जोंनि आबादानो जोंनि थाखाय जिउ राहा ना आबाद गैया बाथ। जों मोनजाया। बर' साफ्रोमबो बर' फिसायानो आब बाजोंनो गो माने। आबादजोंनो जेनेबा जुरित' जानानै दोङो
जुरिद्र' जाना द बाहेरायावबो बेसेबां खामानि मावना जानो हाया।
औ।
दाथ' माने बेलेगावसो दंफै आङो खामानि मावनो। आबादनि बागैथ' एफा मिथिया आङो
औ आबाद आंथ' आबादनि सायाव मिथिफ्रामो। फ्राय बे बबे समाव मा आबादखौ मावो।
ओ।
ओम।
ओमफ्राय मा मा मा मा मा आबाद मावो नोंथाङ बोरै।
जोङो बेथिं जोंहा ना ओ जों ओ बे रोखोमनो माबा पथल मावगोन बाहाय बांला जानायनि थाखाय आरो।
न'आव जानो ओमफ्राय इसे फाननो सोलिनो हानो होनथा।
सोलिनो हानायनि थाखाय आरो ओम बिदिनो आरो।
थास' सास' गायो दा?
थास' गायो औ बेथिं जिखा गायो गोन बथल एसे गायगोन बिदि औ बानलु एसे न'आव जानो आन्था गासिखौबो बिदि फाननायनि मार्क केटिं फारनायनि थाखाय नङा आरो अ अ
हाया माने आदि लायै लायैसो गायोमोनलै सिगां जाहा आफाया आरोना आदि माने बन्दक लानाय दंमोन सिगां।
मावनो मावग्रा मानसियासो खमायलांनो हमनाय रखम जादों जोंहा
उम
जागोन उम उम जागोन होमबा नोंथां बेखिनिआवनो फोजोबथ'बाय। औ लोगो मोनलायगोन गोजोननाय थाबाय। उम।